हेल' औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दा ओरैनो दंब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै आरोोना नोंथां
औ
औ जेनेबा जों दा जेरै जोंनिया बर'फोरनि मोनसे मख'जाथाव फोरबो जेरै बैसागु बेफोरनि सायावनो सावरायनोसै आरोोना नोंथाङा जा एसे रोंगौथि दं बेनि सोमोन्दै फोरमायना होननो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां बैसागु औ बैसागु। फोरबोआ मोनसे जोंनि माने एंगार हायै फोरबो ओ जाय जोङो बैसागु फोरबोखौ माबादि फालिनाय जायो होनबाथाय जोङो बैसागोनि से खालाराव मोसौ बैसागो हिसाबैबो फालिनाय जायो से खालारआव मोसौ थु बेयो जोङो आरो बेबायदिनो बोथोरनि फुजा होयो बैसागोनि से खालारावहाय। बेनि उनावहाय जोङो ओ बेबायदिनो सेंग्रा सिख ख्ला बोराइ बोथ' ज' ज' जाजाय गान फब जोमफब जोङो मागिनो थाङो न'खर न'खर मोसायो। मोसानानै जोङो मागिनानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनो बेबादिनो बेयावहाय जोङो बैसागु मोसानायाव बेबायदिनो हिनजावफोरखौ ओ लांगा दख'ना गोमो आरो गोजा फालि आरो गोजा ब्लाउस गस्ला बायदि गाननानै मोसानायखौ जोङो बां सिनैनो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो हौवाफोर खौबो गामसा आरो आर'नाइ गस्ला गोदोनायाव आर'नाइ फालि आरो खर'आव आर'नाइ फालि खानानै फावथि खानानै मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो बेबादिनो। बैसागुआ मोनसे रंजानायनि फोरबो। जेराव जोङो रावजोंबो मोनसा मोनसि जालायालासिनो। गासैबो ज' जानानै जोङो मोसायो। रंजायो बाजायो नाथाय दा बेबायदिनो बैसागु। फोरबो फालिनायावबो मोसानायावबो जोङो गोदोनि आरो आथिखालनि बैसागुआवहाय जोङो फाराग नुनो मोनो। बेबायाददिनो गोदो बैसागु फोरबो होनबाथाय ज' ज' बोराय बेथ' ज' जानानै मोसायोमोन आरो बे मोसानायाव ओ गावनो खननानै खन
औ।
नानै खाम सिफुं सेरजा दामनानै मोसानायखौ जों नुनो मोनोमोन।
नोंगौ।
नाथाय दाबो फोथायो सिजोन गंसे सनाया मानोना दा गोदान मुगायावहाय आथिखालनि मुगायावहाय बेबायदिनो दामग्रा ओ बक्स बायदि लानानै जाय ब्लुथुथजों मबाइलजों कानेक्ट खामनानै ओ मेथाइ दामो दामनानै जोङो मोसानायखौ नु मोनसै नाथाय गोदोनि जुगावहाय बेफोरबायदि जेबो दामग्रा आगजु बाहायनायखौ जों नुनो मोनामोन गावबा गावनो मेथाइ रोजाबो बा मे हाथाइ रोजाबग्राया साथाम साब्रै बेबायदि थायो। बा सानै थायो मेक्सि बांसिनानो खमानो बेबायदिनो आरो दामो। खाम दामो सुयो। बेबायदि ग्रोम ग्रोमै बैसागु रंजानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन।
नांगौ।
नोंथाङाबो एसे फोरमायदो आथिखालनि आरो गोदोनि बैसागु
औ औ। जोंनियाथ' बैसागु बुङोब्ला जों बर' सुबुंफोरनि मोनसे माव ख'जाथाव फोरबो जों आसामनि बर' सुबुंफोरनि नङा ओमबा? औ बिदिनो जोंनिया बैसागु बोथोर सफैनाय लोगो लोगो जोंनिया बिफां लाइफांफोराबो गोदान गोदान बिलाइ खिलिनो हमो। आरो जोंनिया जेरै बैसागुनिफ्राय जोंनिया गोदान बोसोर बोसोर जागायनायखौबो जों सानो जों बर' सुबुंफोरा बेनि अनगायैबो जोंनिया आगोलथ' जोंनिया बैसागुखौ से माहायाव लागै फालियोमोन होन्ना जों खोनानो मोनदों आबौ आबैमोननि दिनाव नाथाय दा जोंनि समनि आंखालाव जों बैसागुखौ गासै स्नि सानल' फालियो। सिनाय स जोंनि बैसागुनि गिबि सानानो जाबाय जोंनिया मोसौ बैसागु नङा होनबा? औ बेनि सि औ मोसौ बैसागोनि जोङो सानसे सिगांनो जेनेबा मोसौ बैसागुआव गोनां गोनां जानाय जेरै जोंनिया गोबां जेनेबा मोसौ फुखैनायाव गोनांथि जानाय लाइ लथर मुवा बेसादखौ जों बुथुमखाजोबो नङा होमबा जेरै जोंना फान्थाव
औ थारैनो।
हालदो फान्थाव हालदै थाराय देग्लिगिटि मोखोना बिलाइ थुलुंसि बेफोरखौ जोङो बुथुमजोबना लायो बुथुमजोबना लाखांनायनि उनाव जोंना जेनेबा बे जेनेबा मोखौ बेनि अखानायै मोखौ बैसागु जागायनाय लोगो लोगो जोंना गासैबो फुङाव सिखारनानै दुगैस्रोननानै जोंनिया बे फोरखौ जोङो हानानाय जेनेबा माला हिसाबै बा मोसौ बुग्रााब हिसाबैबो बानायनाय आरो बानायखांनायनि उनाव जोंना
औ
मा होनोलाय बो मोखौौखौ फुख्रि बा बिलोआव थुखैनानै थुखैखांनायनि उनाव जों बेवहाय बेखौ सारनानै बा सारनानै बा बुनानै जोङो जेरै लाव जा फान्थाव जा होननानै जेर बिदिमोनथार फरायनायखौ जों नुबोनो मोन्दों आरो ना औ बेखौ फरायनायनि ओंथियानो जाबाय जेनेबा मोसौफोरा जेनेबा थाबैनो गिदिर गोलाव जाथों होननानै बेखौ फोर मन्त्रखौ फरायो आरोना बेनि अनगायैबो जोंनिया बेनि उनाव जोंनिया जागायो जेरै जोंनिया बैसागुनि नै सान नैथि बै सान नैथि सानाव जोंनिया जेरै गोबां जेरै नियम खान्थि दं जेनेबा जोंनि देहाया जोङो बेवहायलायनो बैसागुआव जोंनिया सेजौ सेथा मैगं थाइगं जानांगौ होननाबो जोंनिया बुंनाय दं। जेनेबा बेयावनो जोंनिया जेरै, थालिर फस्ला, दिंखिया। जेरै लाव बिजौ बायदि रोखोमनि सेजौ सेथा मैगंफोरखौ जों जायो। बेखौ जायोब्ला जोंनियाव मोनसे फोथायनाय दंदि जेनेबा जोंनियालायनो बेमार आजार बेमार जायानो देहायाव बिदि फोथायनाय दं गोदो गोदायनिफ्राय बेनि उनाव जोंना बैसागुनि नैथि सान जागायनायाव जोंनिया जोंनि गेदेरफोरखौ मान होयो। मान होखांनायनि उनाव जोंनिया मान हो खांनाया जोबनायनि उनाव जोंनिया मोसानाय बैसागुखौ जागायजेनाय आरो। गामिनि गासैबो लोगो नांनानै जयै लैहोर लैहोर ओंखारबोयो जोंनि हारिमायारि गान्नाय बर'नि गान्नाय जोमनायखौ गाननानै खाम सिफुं सेरजा जथाजों जोङो गुबुन दाब दाब जायगायाव थांनानैबो रंजाहैयो। बा मोसाहैयो आरो बेनि बेखौथ' नोंथाङा फोरमायलांखाबाय आरो बेनि अनगायैबो जोंनियालायनो जेनेबा बैसागु जोबखांनायनि उनाव जोंनिया गोबां फुजा होयो जेरै गारजा फुजा आरो जेनेबा जोंनि गारजा फुजानि अनगायैबो जोंनि जेनेबा खाथि खालानि ओनसोलफोराव जोंनिया बैसागुनि मुङाव जोंनियाव गोबां फुजा फांसन बिदि जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा।
औ।
औ। बे फुजा फांसनफोराव जोंनिया जों जेरै, गोबां गेदिर गेदेर रोजाबगिरि मोसाखावरि बिदि लिंहरनायखौबो जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो आरो जोंनिया बेवहाय बादायलायनायबो थायो मोसानाय बादायलायनाय, रोजाबनाय बादायलायनाय, बैह जोंनिया जेनेबा बान्थाबो थायो जायखौ मानसिफोरा जेनेबा बेखौ बान्थाखौ मोननो थाखाय उत्सा मोननानै गासैबो फैनानै जेनेबा बाहागो लाफैयो। बेनि थाखाय जों बेवहाय बान्था होनाय जायो। आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया थ' गासैबो मानसिफोरा बिदि फुजा फाथालाव गासैबो मानसिफोरा जयै फैनानै जेनेबा रंजाबोयो। नङा होमबा। आरो जोंनिया आगोलथ' आगोलबो बिदि जायोमोन नालाय नाथाय आगोल जोंनिया बेफोर फोरो जोंनिया बक्सफोरजों जोंनिया रंजायामोन आरोना जोंनिया आगोलो खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, गंगोना, लानानै दंजायोमोन। नाथाय दानिया सम जौगाबोनाय दानिया जेरै, बक्स, आरो गोबां रोखोमनि जामग्रा देग्राबो ओंखारबोबाय नालाय दानिया बे फोराव दामनानै जोङो मोसानाय रंजानायफोर जों नुनो मोनदों नङा हबा। औ बिदिनो बैसागुआ जों बर' सुबुंफोरनि मोनसे मख'जाथाव फोरबो बेवहाय जोंनिया जेरै, जो बैसाग बैसागुआव जेरै जोंनिया बेफोरल' नङा जोंनिया जेरै बैसागुआव जोंनिया गोबां मानसियानो जेरै जोङो जौबो लोङो जेरै जौ गिसि जेनेबा जों बैसागु मोसानो थांब्ला। जोंनो न'खरनि मानसिफोराबो जोंनो गोबां जौ बिदै दिहुननाहोनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै जायखौ लोंनानै जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबां रंजायो। औ। बिदिनो जोंनिया गोबां दंङ आरो बेनि उनावबो जोंनिया बैसागुनि जोबथि सानाव बा जोंनिया हाबा फुखलिबो होनाय जायो। जों बर' सुबुंफोरनिया
औ। हेल'। खोनादोंना नोंथां?